हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
हेलौ।
औ खोनायाखै नामा नोंथाङा?
अह नोंथां नै दासो खोनादों।
अह नंगौ नामा?
औ।
नेट आनो एसे प्रब्लेम जाना दंदां मोनानायखाय। हो?
हो?
ओ आंना नेटानो इसे प्रब्लेम जादों मोनानायखाय।
अह।
हेलौ।
हेलौ।
औ। मोजाङै खोनाबायना? हेलौ।
हेलौ।
खोनादोंना खोनायाखै?
हेलौ? हेलौ नोंथां?
औ आं खोनागासिनो दंमोन।
नेटआ प्रब्लेम दं नामा, मानो खोनायासै?
आं खोनागासिनो दङथ'। हेलौ! हेलौ? हेलौ?
हेलौ?
औ खोनादोंना खोनायाखै?
औ खोनायाखैमोन आं नै दासो खोनादों दासो खोनादों औ।
आं आं खोनागासिनो दङ।
अ आं खोनायाखै।
अ आं खोनागासिनो दंमोन, आं रायलायबायबो थादोंमोन।
अ बिदि आंहा नेटआ एसे प्रब्लेम जादों खोमा बिदिबा।
औ।
ओमफ्राय नोंथां माबाफोर बुंहरनो गोनां दङबा दे बुंनाय।
अ बुंनोथ' दङमोन दंनायालाय। आं नोंथांनाव बैसागुनि बागैसो सोंनो सानदोंमोन आरो, सोंनो हागोन ना?
हो?
बैसागु बोथोरा बोरै बोरै थांखो बिनि सोमोन्दै सोंहरनो सानदोंमोन आरो। हेलौ?
आं खोनाथारासै।
दाबो खोनायाखै नामा? हेलौ? आयो! हेलौ? हेलौ! खोनाथारासै नामा नोंथाङा आं खोनागासिनो दंमोन। हेलौ? नोंथाङा एसे जायगा टावार गोनां जायगायाव थाहैथ'बा मोजां जागौमोन। हेलौ? उम आंथ' बे खोनागासिनो दंमोन। हेलौ? हेलौ? हेलौ? हेलौ? हेलौ हेल' हेलौ हेलौ आं जेबो खोनाफैथारासैहाय नोंथां। नेटानो एसे प्रब्लेम जानानै होबाय जोंना रायज्लायनायखौनो जेबो खोनाफैयासै आङो हेल' हेलौ ओम हेल'
आरो
मा ओंख्रि संखो नोंथां जेबो खोनाफैयासै आङो
ओहो गैया
हेलौ
ओहारासै आङो
आङो आंबो जेबो खोनायासै दा खोनाबाय
ए दायो खोनादों औ
ए नेरानो एसे प्रब्लेम जाबायदां जोंनाबो
ओं ओं
ओं
बिदिनो जानांगौ
उम
समानो जोबलायलांसैसै नोंथां जोंना रायज्लायनो गोनां खोथायानो
लोगो मोनबा एबार उनाव लोगो हमनानै मोजां रायजलायफिननांसिगोन उनाव लोगो हमनानै मोजां रायलायफिननांसिगोन
औ औ
ओ दिनै नेटआबो प्रब्लेम जाबाय
नेटनि थाखायनो रायलायनायानो मोजां जायासै जोंनिया नोंथां
औ औ बिदिनो जाबाय
औ आंबो बिराद हेलौ हेल हो
ओ बिदिनो जाबाय दा उसुबिदा जाबाय ओ दा नेटनि प्रब्लेम थाखाय खोनालायासै माथो खालामबावनो ना
औ
मा ओंख्रिफोर संखोमोन
ओंख्रियाथ' जोंना ब्रयलारजों माबा मुलासो
ओ बहुद गोथाव ओंख्रि
गोथावना ओंख्रिया जोंना नोंथां?
गोथाव बहुद बुथ बुहुद गोथाव।
औ।
ओमफ्राय दोनथ'लायसै दे।
औ दे बिदिब्लाबिदिब्ला दाहाय रायज्लायफीन बिदिब्ला।
ओं।